खोनादों अ खोनादों नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां नोंथांनि सिगाङावहाय आङो बर'फोरनि दामग्रा देग्रानि सोमोन्दैहाय रा सावरायनो सान्दों सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां दे सावराय।
औ बिदिबा सावरायलांसै
औ।
बर'फोरनि दामग्रा देग्रा होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुं माहारिया जोबोर रंजासुलि हारि बेनिखायनो जोङो दामग्रा देग्रा बिदि मोसानाय दामनाय देनायफोरखौहाय जोङो जेब्लायबो बाहायो आरो गासैबो जोंहा गासैबो जेखि फोरबोआनो जाया मानो जोङो दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरखौ जोङो रंजानायखौ जोङो जेरावबो लाफाजोबो आरो बर'फोरा जोंहा गावसोरनि आंगो दामग्रा दामग्रा देग्रा दामजुफोर दंखायो बेखौ जोङो बर'फोरा गावसोरनो दाननानै गावसोरनो बानायनानै जोङो बेफोर बेफोरो दामग्रा देग्राफोरखौ जोंङो बानायनानै लाखायो गोदोनिफ्रायनो जोंनाव बे दामजुफोरा दंखायो बेखौ जोंङो दासिमबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बर' गेजेराव खोनादोंना नोंथां? औ। ओ बर'फ्रा बबे मुगायाव मेथाइ रोजाबनो मोसानो रों-रोंनाय? बिनि सोमोन्दै जेबो मिथियाब्लाबो नाथाय जारा फाग्लानि बिहामजो मुंलिखौ नागिरनाय सल'बाथायाव मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय दामग्रा देग्रा बाहायनायनि खोथाफोरानो रोखा रोखायै जोङो बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोननो थाङो आरो बेवहायनो जोङो बर'फोरा मेथाइ रोजाबनो रोङो दामग्रा देग्रा दामनो रोङो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बुंनो हायो आरो रोखायै। बर'फोरनि दामनाय दामग्रा देग्राफोरा जोंहा गोबां दंङ' बेफोरनो जाबाय जथा जाबख्रिं खाम सिफुं गंगोना फेंफा सेरजा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा दामजुफोर दङ' आरो बेफोर दामजुफोरखौ जोंङो ओ गोबां ओ फोरबोफोरावनो जोङो बाहायनाय जायो जथा होनबा जोङो जथाया जादों खासनिफ्राय बानायनाय मोनसे घन'बादनो खाम सिफुं जथाजों थाल हमनो था खाय बे दामग्राखौ दामफानो जोबोद गोनांथार आरो बेखौ दामफायोब्ला जोंहा खाम सिफुंनि थालाहाय जोबोद मोजांङै रिंसारो खासनि खुरै फिसा बायदि रोखोमसे फिसा खुरैखौ जोङो हमनो थाखाय गेजेराव गब्लं खालायनानै दिरुं लगायनानै आखाइ फारनैजों मोननै लानानै दामनाय जायो आरो जथाखौहाय। जाबख्रिं दानिया जाबख्रिं होननानै बुङोब्ला जोङो जाबख्रिंआबो खासनि फिसा दाब्लेब्लेद दुलुर लुर आरो गोबा खाव ख्लाब दंफांनि दान्नाय फार्ला ससेयाव देबथानानै बानायनाय दामग्रा देग्रा। बे दामग्रा देग्राया हिनजावफोरनि जोबोर आंगोथारनो। हिनजावफोरा गुबुन दामग्रा देग्रा गैयाब्लाबो जाबख्रिंजोंनो गोसो होसार होसार रंजानो बाजानो हायोनो। ओ गुबुन गुबुन दामग्रा देग्राफोरखौथ' जोङो आइजोफोरा बबेबा बबेबा खौ जोङो दामनो रोङा जोङो दामनो सोलोंफेराखै जेरै सिफुं खा जथा औ खाम बे फोरखौ जोङो दामनो सोलोङा ना गोबां आइजोफोरानो बेफोरो बेफोर गैयाब्लाबो नाथाय जोङो जाबख्रिं दामनानैहाय बर' आइजोफोरा ओ गोबां रंजा बाजायैहाय मोसानो हायो होननानै ओ जोङो मिथिनो मोनो आरो। दानिया खाम बर'फोरनि खाम बर'फोरनि दामग्रा देग्रा फोरनि गेजेराव ओ खामानो मोनसे जोबोद गोनांथार जोंनि मोनसे दामजु। बिगुर थुमनानै आखाइ एबा गनजों बुनानै गोमसारहोनाय दामग्रा देग्राखौ अभन'बाद बुंनाय जायो आ रो। खामखौबो दंफां ससेखौ खुरनानै खुंख्ला खालामनानै फारनैबो मोखाङाव बि गुरजों थुमथेनानै आखाइजों बुनानै गोमसारहोनाय जायोखायनो अभ'नद बाहागोआव दोननो हायो आरो बे खामखौहाय। गोदो गोदाय बर'फोरा खामखौ गावबागाव दाननानै लायोमोन नाथाय दानिया गुबुन हारिनि मानसिफोरनोसो दानहोनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। बर'फोरनि खाम दामनाय खान दाननाय खाम थुमनाय ओ खि लिरनायफोरजों बायदि नेमखान्थि आरो सुबुं फोथायनायफोरखौ सरजाबफानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै खाम थुमनाय खि लिरनायफोराव थुमग्रा मानसिया ओंखाम मोनजाया मानसि ओंखाम मोनजाया होननानै जोङो फोथायो आरो। बिनिखायनो गोदो गोदाय खाम थुमोब्ला हाग्रा बारियावसो थुमहैयोमोन खाम थुमग्राफोरा जि जोमबो गाननो मोना होननानै सुबुं फोथायनाय दंमोन खाम सोरजिनायजों सरजाबफानाय बेफोराव माखासे सुबुं फोथायनाय आरो बेफोर गासैबो नेमखान्थि मानिनानै खाम बानायनाय खो बा खाम बानायनानै उनाव बाथौसालियाव फोथारनानै लानानैसो खामखौ बाहायनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो सिफुं बर'फोरनि सिफुंखौ सुशिर भादाव जोङो खोख्लैनो हायो बार सुनानै रिखांहोनाय जायखि जाया दामग्रा देग्राखौनो जोङो सुसि बाहागोनि दामग्रा देग्रा बुंनाय जायो आरो सिफुंजों लोगोसे गंगोना आरो बायदि मैया फेम्फाफोरखौ बार सुनानै रिखांहोनायखाय बेफोर गासैखौबो जोङो सुसिर बाहागोनि दामग्रा देग्रा बुंनाय जायो सिफुंआ बर' माहारिनि मोनसे एंगारहायै दामग्रा देग्रा सिफुंजोंबो जोङो बायदि सुबुं फोथायनाय सरजाफाना सरजाफानाय दङ बर'फोरनि सिफुंखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो सिफुं गोलाव आरो सिफुं खान्दा एबा लावखार सिफुं बेफोराव जोङो राननो हायो सिफुंखौ सिफुं गोलावा गरं बाल' थायो आरो गोलाव जायो बर'नि हारियारि एबा नंगुबै दें देंखो रिखां होनायाव बे सिफुंखौ जोङो बाहायनाय जायो धोरोमारि फोरबोफोरावबो जोङो बे सिफुंखौ बाहायनाय जायो सिफुं खान्दा मोनद' गरं थायो बेखौ बे सिफुंखौ जोङो गुबैयै लावखार फोरा बाहायोमोनखायनो बेखौ लावखार सिफुंबो बुंनाय जायो लावखार एबा सेंग्राफोरा बायदि रोखोमनि मेथाइ रोजाबनायाव बे बाहागोनि सिफुंखौहाय बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो दामनायनि बेलायावबो सिफुं गोलावनिफ्राय सिफुं खान्दाया गोरलैसिन दामनो थाखाय बेनिखायनो जोङो बेखौ सरासनस्रा सुबुंफोराबो जोङो दामनो हायो मोननैबो रोखोमनि सिफुंखौ बर'फ्रा गावबा गावनो बानायनानै लायो आरो सिफुंखौ जोरथाय आरो समायना खालामनो थाखाय गोदान गोदान बानायनानै इसिं आथालाव जोङो दैखांनानै उखुन्दै नांहोयो आरो सोरबाबा खुसिया बिगुर सिथाबहैयो बिनि अनगायै जोंहा दङ गंगोना गंगोनायाबो जादों बर' आइजोफोरनि मोनसे गोनांथार आंगोनि दामग्रा नाथाय बे गंगोनाया जोंहा दा गोमालांनो ह हमगासिनो बे गंगोनाखौ जोङो आथिखालावबो बाहायफिननाया जोबोद गोनांथार आरो बे गंगोना हिन्जाव बर' हिन्जावफोरा दामै दामै मेथाइ रोजाबो मोसानाय बैसागुफोराव मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसो दं नामा
अ नोंथां जोब्बाय ना
औ
दानिया आंबो नोंथांनो सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां
औ दे सावरायनो हागोन
ओ आङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ दे
जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोन
नाफाम सबाय साम' अनला नारजि अमा बेफोरखौनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मानोे जानायाव गोबां रोखोमै संनानै जाबोदों जेरै आ सिदोब सिदोब इसे ओमफ्राय जब जब संनानै जादों एबा माखौबा खाम खाम बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि संनानै जानायखौ जों मोनबोदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'फोरनि अनला ओंख्रि ओमफ्राय साम' नाफाम बेफोर जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेखौ जोङो माने जाय खेबबो मोननो हाबाय आरो लोंनाय होननानै बुंङोबा जों जेरै जौ बेफोरखौ मोननो हायो आरो दानिया आङो सावराय जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय साम' सबाय आरो साम'खौ सिगाङावनो जोङो साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लायग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव सानसे नङाबा साननै सोमहाबनानै दोनग्रोरोनानै बेनि उनाव जे दिन जागोन ओइ दिनखालि मा होनो साम'नि बै मोखांखौ मा होनो एख'ग्रोननाय जायो आरो साम'आ दाखोनखौ ओमफ्राय उनाव साम'खौ बै ओरै बिजौथिङै बिजौ माबाथिं दान्स सोबनायाव मोदोम मोनजायो एबा मोदोमा गबोयो बिनि थाखाय बेनि उनाव जोङो सबायखौ एसे एवफ्रामनानै ओ मोदोमजासे एवनानै माने ओ उननानै लागोरो बिनि उनाव एसे खुयो उवालाव खुग्रो आरो साफा गुफुर जानायनि ओमफ्राय उनाव ओ सबायखौ मोजाङै सुनानै लायो आरो साम'खौबो जोङो सोमहाबनानै लाखांनायनि उनाव मोखां दानखांनायनि उनाव बिजौ दानखांनानै म होने जोङो संख्रिजों नङाबा लेबुजों थारमानि साम'नि साम' बानाय बै मैलाफोरा ओ जाहाथे खारो बेनि थाखाय मानोो साम'खौ मोजाङै ओ संख्रि एबा लेबुजों दसे सोमहाब नानै मोजाङै गोजों जाजासे फुग्रनानै लाग्रो आरो उनाव जोङो सबाय आरो खारै सबाइ साब माने सबायाइखौ मानो होनो सबबायजों साम'जों संनायाव जोंनो मा नांगौ खारै खारै नङाब्लानो माने सबायजों साम'जों ओंख्रिया माने गोथाव जाया ओमफफ्राय बेनि उनाव जोङो ओ जोङो बर'फोरनिनो दोरोङारि मा होनो मस्ला बेफोर जादों गंगार दुन्दिया ओमफ्राय मादों हाइजें बिलाइ बेफोरखौ सबाइ ओंख्रियाव होयोब्ला माने बिराद जोबोद गोथाव जायो होननानै माने गोथावबो जा जामारो बुङोबो आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोखानाय मोनथियो बेनि उनाव जोङो साम'खौ एवग्रोनानै मोजाङै सुखांनानै एवनानै लाग्रोयो मोजाङै एवनानै उनाव जोङो खायसे खायसेया सबायाइखौ रुगोरनानै ओ साम' आवबो होसनो खायसे खायसेया मानो सबायजों माने सामखौबो एवफानानै लायो आरो। मोजाङै साम'खौ एवगोरनानै ओ सबायखौ होयो सबाय बो मोजाङै एवनानै दै होनानै गो एसे गावनि जखासेबां दै होनानै ओ संख्रि बानलु हालदै गासिखौबो होखांजोबनानै गोबाव सम गोदौहोयो आरो खारै होनानै जेब्ला ओ सबाय साम'आ मोजाङै गोदौवो ग्लाब ग्लाब मोनहांहां जायो बे समाव माहोनो ओ जोङो बै जोंनि ओ दोरोङारि मस्ला जेरै ओ गंगार दुन्दिया मोनाब्ला मा होनो हाइजें बिलाइखौबो मा होनो हो बै सो सोओंख्रियाव होनाय जायो आरो। बेखौ होयोब्ला ओंख्रिया गोथाव मोदोमो आरो जानोबो गोथाव जायो। बिनि थाखाय होनाय जायो आरो जोंनि मा होनो? बर' मा फोरनि गेजेराव उम मोनसे फोथायनाय मा नो दङ आरो बेनो जादों। साम' साम'आ जादों मेगननि थाखाय मोजां होननानै बुङो आरो साम' खौ जायोब्ला जोंनि मेगन एसे एनै माबाफोरा मोजां जायो होननानै बुङो। आरो ब साम'खौ लानानैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फांथे बो मोननो हायो बेनो जादों मानो? ओ दै सिङाव लेखा लिरो बेफोरबायदि आरो साम'खौ लानानै साम'आ गोबां रोखोमनि थायो साम' दाहोनाय था थायो साम'गोलाव थायो साम' लादाय बेबायदिनो बेखौ जोङो माने जानाय जायो आरो। ओ माखासे साम'फोरखौ जानाय जाया। ओ माखासे साम' गा फाग्लाफोरबो थायो बेखौ जानाय जाया साम' बै दै सिङाव थाग्रा साम' दाहोनाय बेफोरखौ जानाय जायो आरो। बेदिनो जोंनि दोरोङारि जानाय सबायजों साम'खौ मानो बरफोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोखानाय आरो बे ओंख्रिया। माब्ला समनिफ्रायनो जाबो जेननाय बेखौ बुंनो हाया गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेखौ बर'फोरा गोथाव संनानै जाबोनायखौ जों आरो दासिमबो जाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो बे ओंख्रि यानो मानो जोंनि थाखाय गोथाव। जाग्रा आदार महरै जोङो मोननो हायो। उम आं आंनि बुंनाय